हेलौ हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ खोनाबाय नोंथां। मा खबर नोंथां मा खामगासि दालाय
आं मोजाङानो नोंथां ओ आं दायो ओमफ्राय ओ इदिनो ओ गरमखाय गरम बोथोरखाय जिरायगासिनो दं फेन लानानै नोंथां
औ आङो नै नोंथां ओंख्रि स दं आङो नोंथां
औ
अदाबावनो ओंख्रि संगासिनो दं आं
औ मोजां दे नोंथांमोना अब्ला नोंथाङा ओ फ्रि बा टपिकआव ट-टपिकनि सायाव ओ रायलायनोसै नामा?
औ नोंथां जागोन दे नोंथां
औ होमबा जोङो ओंख्रि संनायखौनो रायलायनोसै जेरै नोंथाङा दायो ओंख्रि संगासिनो दं बिनि सोमोन्दैनो अब्ला ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ ओ सुबुं बर' सुबुंफोरा मा मा रोखोमनि ओंख्रि जायो नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा?
जोंनि खिन्थु जोंनि समाज खौ बुङोबा जोंनि गामि खाथि खालानि गामियाव बयनिबो न'खर न'खर सोब गोबां बर' हारिनि ओंख्रिखौ जानो मोनो जानानै जानाय नुनाय जायो जेरै- ओ जोंनि बर' फेभरेट बयनिबो फेभरेट जायो बियो बुङोबा बयनिबो फेभरेटखौनो बुंनां सिगोन माने मोजां मोननाय ओंख्रि जेरै अनला अनला ओंख्रि अनला खौ जों बयनिबो न'खर न'खर जानाय जायो आरो अनलानि अनगायैबो ओरै नारजि जि अमा बेदर नारजिजों अमा बेदर आरो बुङोबा साम'जों सबाय औ बेफोर बेफोरबायदिनो गोबां दङ जेरै आरो बुङोबा औवा अयाय होनो गुबुननि जाया गुब जोंनि औवा मेवाय होनो
औ
समाजाव आरो बिदिनो मैथा जों ना बायदि बायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रिखौ जों इथिं जोंनि समाजथिं जानायखौ नुदों नाय जायो आरो नोंथाङा एसे ओ नोंथांमोननि बा नोंथांमोननिथिं मारै सोलियो बेफोरनि बागैबो एसे खोन्थानो हागोन नामा
ओ जा जानाय जायो मा होनो बिदिनो जेरै
हेल' नोंथां
अनला दाउ बेदर ओमफ्राय नोंथां बुंनांनाय बायदि जेरै नारजि अमा सबायजों ओ साम'जों ओमफ्राय मैस्था ना बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो मोनसे दं अ दंबावो जेरै बेखौ नाफाम बुङो
औ औ औ
बाथोन बायदि जानाय जायो नोंथां
औ नों नोंथाङा एसे
औ
नो नोंथां थाङा एसे आ मा होनो मोनलाय ओ ओ नारजिजों अमा बेदरखौ मा रोखोमै सङो बिनि बागै एसे फोरमायनो हागो गोन नामा आंनो नोंथाङा नोंथाङा मोनथियोबा
औ नोंथां औ खौ फोरमायनो हागोन ओ जेरै नारजिखौ माने नारजियाथ' बिदिनो ओ गोरानसो जाहैयो नालाय बिदिखोनो होननांगोन जेनेबा गोरान नारजि जेरै ओ नारजिखौ जेब्ला बिदिनो आरो अमाखौ फार्स्टआव सोरबा रुग्रोयो बा माने मैलाफोर थायो होनना खायसे मानसिफोरा रुग्रोयो अमाफोरखौ ओमफ्राय खायसेया दाइरेक्ट सङो ओमफ्राय बिदिनो संग्रोनानै फ्राय खामग्रोयो बेखौ फ्राय भाजि खालामग्रोनानै ओमफ्राय बिदिनो दसे भाजि खालामग्रोना खालामखांनायनि उनाव दै होनानै दसे थानानै बेखौ नारजिखौ गारनानै बिदिनो जोङो नारजि अमा ओंख्रिखौ मोननो हायो नोंथां
औ औ औ थिग बेबायदिनो आंबो आंबो मोनसे ओंख्रिखौ माबायदि रोखोमै संनाय जायो माबायदियै संनाय जायो आंबो मोनसे सुंद'यै फोरमायना होनोसै नोंथांनि सिगाङाव जेरै आङो अनलाजों दाउखौ बुंनोसै नोंथां औ जेरै गिबियावनो जों नांगौखिनि माइरं जों न'नि जाग्रा माइरंखौनो लायो। नङा होमबा नोंथां ओ बेनि उनाव जोङो बे अन जेरै माइरंखौ लानायखौ जों ओ उवाल होनो जोंनि उवाल होनो दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबु गुबुन होनो उवालाव जोङो नांगौखिनि माइरंखौ ला लानायखौ जों देनानै लायो नांगौसेबांखौ जों देनानै लायो बेनि उनाव जों ङो जों जा दाउ दाउ बेदरजों होन्दो नालाय दाउ खौ जों गिबियाव थाव होनानै दाउखौ जों साफा खा लानानै थाव होनानै गिबियाव जों थाव होनानै संख्रि बानलु बा सामफ्राम हालदै बायदि रोखोमनि ओ मस्ला मस्लि होनानै एवनाय जायो आरो ना एसे मोनफ्राम जासे से एवो जेरै द' पन्द्र मिनिट जों एवना लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव जों गिबियाव अन खौ जेरै दै दै होनानै गोदौहोरो जों सारायखौ होना लानानै जों दै होनानै जों दैखौ गोदौ होयो गोदौ होनानै जों बे अनलायाव बे अनला जा अनखौ ला दों जों देनानै नोंथां बे अनखौ जोङो ओ इहाय बे दै गुदुं ग्लब ग्लब गोदौ होनांगौ जेरै गोदौ होबाय जों बे दैखौ बे जों बे जा अन लानाय खौ जों इसे इसे होनाय होनाय जों जोंनि बिमा बिफाखौ नुनाय जायो जे जे जों बारा संनाय जाया। बे नुनायखिनिखौ आं खोन्थानि बे अनखौ इसे इसे होयो एसे गोदौनायाव एसे एसे होनायखौ जों नुनाय जायो आरोना बे गोदौनायाव होनानै जों एसे जोंनि बर' हारियाव सोलिनाय सारै जा जा होनो खारै जों थालिरजों बानायो बे खारै खौ जों सावनानै थालिरखौ दानफायना लानानै फोराननानै खारै बानायो जों सावनानै खारै बानायो जे बेखौ जों खारैखौ हांगार बानायनानै बे खारैखौ जों दै स रो दै स सरना खारैखौ माने दै होनानै सरनाय जायो आरोना बे खारैखौ जों इसे बे बे अनलायाव होनाय जायो आरो नोंथां बे अनलायाव होनानै जों बेखौ अनलायाव होनानै अनो अनलाखौ दसे आरो गोदौ होबावनानै जोङो जों जा एवना दोननाय बेदर दाउ बेदर बेखौ जों बे अनला गोदौनायाव जों दाउ बेदरखौ होनाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनाव जों जेबो गोनां होनांगौ गो जाया दस पन्द्र मिनिट बा बिस मिनिटनि उनाव जों जों मोदोमनायनि थाखाय जोंनि न खाथि खालानो बय नख'राव बयनिबो न'खर नख'राव थानायखौ नुनो मोनो जों न खाथि खालाफोरनियावबो नुनाय जायो जों बे जा गंगार दुन्दिया होननानै बुङो जोंनिखै नों सोरथिं मा होनो बेखौ आं दा मि थिया बे गंगार दुन्दियाखौ जोङो ओंख्रियाव जाहाथे मोदोमनायनि एसे एनै मो दोमनायनि थाखाय बे गंगार दुन्दियाखौ होनाय जायो आरो। बिनि उनाव पास मिनिटसो थानानै जों बेखौ ओंख्रिखौ मोनहोनाय जायो आरो मोननाय होननानै मिथिनाय मोननाय जायो आरो नोंथां। नोंथाङालाय मा सानो?
औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा जेरै दा ओ बुंलांबाय बिदिनो अन गुन्दै खालाम ग्रोनानै माइरंखौ गुन्दै खालामनानै ओ बिदिनो थाव मस्ला मस्लि होनानै जेरै बेदरखौ सेरनानै बिदिनो सेरद्रबना दोननानै बिनि उनाव ओ बिदिनो माने बे ओ माइरंखौ दैयाव होनानै माने माइरंथ' होनजाला बेखौ अन होनसिगोन। अन गुन्दैखौ होनानै संबाय थानानै ओमफ्राय बे बेदरखौ होलानानै माने बिदिनो अनला बानायनाय जायो जेरै थाङा बुंनादो बिदिनो जोंनिथिंबो अनलाखौ बिदिनो बानायनाय जायो नोंथां
औ औ।
माने आं मोनसेनि ओ मोनसे थालांबावबाय माने ओ बेखौ होनो थालिर फस्ला जायखौ जों जायो औ। नोंथाङाबो मिथिबाय जा जायो जानांगौ। बेखौ।
औ औ जायो नोंथां औ।
ओ नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा माने माबोरै बेखौ बानायनाय जायोबा जानाय जायो?
थालिर फस्ला होनोबाथ जों ओरै जों थालिरनि गेजेरनि ओ मा दा बा बेखौ जा रा बेखौ बारा जादोंबाबो आं बेखौ बारा मिथिया औ बेखौ जों गिबियाव थालिरखौथ जों इ सिंनिखौ जायोबा थ जों दानफाय खानांगौ ना नोंथां फायनानै लानानै जोङो आं जा बिमानि खामनायखौ नुनायखिनिखौ खोथानोसै आं जाास'सिम आं मिथियो नोंथां बे बेखौ जोङो दानफायना लानानै जों न'आव बिमा बिफाखौ थालिर बिफांखौ दानफायनानै बे गेजेरनि माबायाव अनायखौ नुनाय जायो बिनि उनाव न'वाव ला खांनानै फोखावनानै हास'नानै बा बिदिनो साफ खालामनानै बे गेजेरनि मादाखौ ओ इदिनो ओ मा होनो सिखाजों बिदिनो हाखावनानै फिस फिस खालामना लानानै बा बेदर फोरजोंबो सङो नामाथाय नोंथां बे बेदरफोरजों थाव संख्रि बानलु हो थाव संख्रि बानलु होनानै जे जेरै दहाय ओंख्रि होनलांदों बे बायदिनो सङो नामाथाय आं बारा बिनि बागै बारा मिया नोंथां नों बिथाङा एसे फोर फोरमायना होनो हागोन गोन नामा
औ बेदरजोंबो सङो बेखौ माने
औ नोंथाङानो एसे फोरमाय ना होलांदो दे आंनो बेनि बागै
ओ माने बिदिनो नोंथां जेरै यो बुंलांबाय माने बेखौ हास'नानै गेजेरनि माथ आ दाखौ पिस पिस खालामग्रोनानै बेखौ बिनि उनाव माने बेखौ सु सुसिगोन दा सुनानै ओमफ्राय बेदरफोरजोंबो सङो बिखौ बा बे बेदर गैयाब अब्ला बिखौ डाइरेक्ट बिदिनो फाजि खालामनानै जायो ओमफ्राय बेदर दंब्ला बेखौ ओ बिदिनो ओ जों जोंनिथिं ओ बेदरखौ सेरग्रोनानै बेखौ उनाव होनानै माने बे बिदिनो बेदरजों बे थालिर फस्ला जायखौ होनो बे थालिर फस्लाजों बेदरजों संनायखौ जोंनिथिं नुनो मोननाय जायो नोंथां
औ औ औ नोंथां दिनैनि जों नि सावरायलायनाय खौ दसे सम सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां जागोन दे नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
गोजोन्थों
गोजोन्थों